हा हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथाङा खोनादों आंनिखो खोनादोना खोनायाखै
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों
अ एसे बार सिउसिउ बारनाय बायदि थानादों नामा
औ नोंथा नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना
औौ नोंथांा आं फ्रियनो दं दहायनिफ्रायनो फ्रि दं हासिगं
नोंथां जों नोंथां जों होनबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
औ औ हागोन औ जोंना होमबा जोंना माने बिफां लाइफां गायनायनि सायाव सावरायगोन आरो ना जोङो दायो बिफां लाइफांखौ जोङो मा मा बिफां लाइफांखौ गायो मा मा बिफां लाइफाङा गोदोनिफ्राय जोबस्रांबोखो बेफोरनि सायावहाय सावरायगोन नोंथां औ औ नोंथाङा होमबा एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ नोंथां फोरमायजागोन अ नों जोङो आंनि रावखौ मोजां
खोनादों नोंथां खोनाफैदों खोनाफैदों
एसे बार सिउ स्लिय बार बारायनाय खोनादों नामा
औ औ नोंथां बिदिनो खोनादों बार बारनाय बायदि खोनादों
रावफोराथ' गोदोआखै दा
गोदोआाखै नोंथां गोदोायाखै मोजाङानो फैदों
बिदिनो बिफां लाइफां गानाय होनोबाथ' जोंनाव बिफां लाइफां गायनांगौ अ' जेरै जों जोंनि आसाम सरक ओ भारत होननानै बुंइो जेरै फायप जुन बिफां लाइफां सान गायनाय दं खायो ओं बेनो सान दंखायो जेब्ला जोङो गैयाब्लाबो जोङो जों गावनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय मानसियारिनि थाखाय जों बेखौ बिफां लाइफां गायनांगौ मानो होनबा जों जि जोंनिय हां हगारनाय काबबर्थडे बेखौ जोङो आगारो बेखौ बिफां लाइ आजावो आरो बिफां लाइफनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो अक्सिजेनखौ जों आजावो बिदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय सुबुं जोंनि मानसियारिजों बिराद सोमोन्द दं आरोना जिबजुनारजों बिदिनो बिराद खाथि सोमोन्दो दं बेनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ बिदिनो बिफां लाइफां गायबासो जोङो थांना थानो हागोन जुदि जों बिफां लाइफाङा जोबस्रांङोबा जोङो ाहां लानायाव एसे एसे नना गोबां प्रब्लेमा जागोन बेखौ आं मिथियो नजा मोनथिनो मोनदों आरो नाां आरो बेखौ मोनदांनो हादों जेब्ला जोङो बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला बिदिनो हाग्रा बंसा्रा सुबुं अनजिमा बांनानै न' बांलुनानै दंफां लाइ दाफबाय थायोब्ला
औ
बिदिनो टाउन सहर जायोबा गारि मथर लामा हान्था मेला बायदिसिना बायदि रोखोमनि इन्डासट्रियेल फेक्ट'रि बायदिसिना रोखोमनि बेबार' फालांगि रां खामायनायनि मुखुबाव बेफोरखौ जोङो जोबस्रां लाङोब्ला दंफां लाइफां गैयाब्ला जों जों जि बिफांनि लाइफांनिफ्राय जों अक्सिजेन जों बेखौ मोननो हानाय नङा आरो ना नोंथां । बेनि थाखाय जोङो सुबुं मानसि सुबुं हारि । नाव एबा सुबुं माहारिफोरनाव एबा जिब जुनगारनाव जोङो जेरै हार्ट एटेक जानायखौ नुनो मोनो । बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोन आर ना । बेफोरखौ हार्ट एटेक जानानै सुबुङा रुंसारि जालाङो जों बेखौनो
बिदिनो गोदोनि समाव बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जोङो गोदो जेरै जोङो गाम्बारिफोर बेाव गाम्बारिया
औ ह
अ बिनि उनाव सम सम दंफांखौथ' जोङो बिदिनो एम्फौ बखिनियाव बायनाय जायो । सिया मिथिया बिदिनो खारौ दंफां खारौखौ जोंनि फिसिनायाव बायनाय जायो बिदिनो दंफां होनोब्ला दंफां लाइफां होन दफां लाइफां फिसा फिसौ दं आर ना । फिसा हारिनि दंफां दं जेरै फिसा हारिनि दंफां होनोबा जों इन्दि दंफां इन्दि दंफांफोर दङ थालिर दंफां थालिरखौ दंफां बिदिनो जोङो फुन दंफां फारौ बिफां फिसा आरिनि दंफां आरोना अ' बेफोर दंफां फोरा जों सुबुंफोरा बायो आरो । फिनायाव बाहायनाय जायो ओमफ्रायों गाम्बारि दंफां गाम्बारि दंफां गोदनिफ्राय । दाबो गायो आर ना मानो होनबा बेफोर दंफाङा । आरो मिस्थां दंफां मिस्थांखौबो सफारि बागान दङा लाइन सिगुन दंफां । सिगुन दंफांखौबो जोङो बागान खालामनाय जायो बेफोरनि बेसेना बेखौ बेसेन गोसा दंफां गायनाय जायो आरो बिदिनो गोदोनि दंफांआ होनोबा जेरै जि थुलि बेफोरखौ जों मोननो थांला आरो ना हाजो हाजो हाला मोननाय जायोमोन आरो । बांसिन खम जाबाय आरोना जे खम नुनो मोनो ।
औ औ ।
औ । बिदिनो जों जोबोद खमायो आरो नफोरखौ । बिदिनो दंफां होनोब्ला जोङो सुबुं । ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायनो जोङो दामफायनि । आरो बिदिनो आबादारिफ्रा हालौना आरो सोरबा सोरबानि रां रुफा आं रां आरजिनो थाखाय जों फाननाय जायो गोदोनि समाव अ बिदिनोमोन आरो बिदिनो जोबस्रांलांदों बिदिनो अरानबारिखौ सावसांनानै हाग्रा बंगाखौ सावसांनानै । बेनिफ्राय बिदिनो बायदि रोखोमनि आबहावा
मा जोबस्राङा । दिनि थाखायनो जोङो अ । बिदिनो गोबां जेंना सोमजियो आरो बिनि थाखायनो जों । दंफां लाइफां होनोब्ला जोङो दानि जुगाव गोबां साननांगौ गोनां आरो बेनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ गायनांगोन मानो होनब्ला जों दंफां लाइफाङा गोदो खमायलांगासिनो दं दिनि समाव जोङो नाइनटि पारसेन्ट हान्द्रेद पारसेन्ट दफां लाइफां दंबाबो नाथाय फर्टि थार्टि पारसेन्टफोरखौ' बुंन बुंनो हायो आरो ना मोजां नायो बिनि थाखायनो जोङो जोंनि जोङो मोनसे दंफां दांफबाय बे दंफां दारै बे दंफांनि दारै जोङो गिबियाव दंफां गायग्रोनानै एक्सट्रा दंफां गायग्रोनांगोन बेखौ गिदिर गोलावखौनो बुंदों
औ-औ
दा बेनोसै आरोना दंफांाब्लाथांनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायदो
औ औ नोंथां ।
बेे अन्थामायगोन
औ जागोन नोंथां । जोंहा बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय आरोना जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलायाव जोंहा बिफां लाइफांनि गेजेरावनो जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमाव जोङो थांनानै दं आरोना जिहेथु जोंहा बिफां लाइफां जोङो जिब जुनार दाउमा दाउसा बेफोर गासिबो हां लानानै थायो आरो बेफोरबायदिनो थायो आरो गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांबो दङमोन आरोना गोदोनि समाव गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बारि अरनबारि बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो मोन आरो बेफोराव माने गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायोमोन जेरै जोङो फिथाइ जाग्रा थायोमोन आरो फिथाइ जायै बिफां थायोमोन फिथाइ जाग्रा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा थाइजौ खान्थाल गय नारेंखल आमलाइ लेसु आरो गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइफोर दङ आरो ना बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय जोंहा बिफां लाइफां फिथाइ जायो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो गाम्बारि गोसो थुमलि आरो गोबां रोखोमनि दंबावो जेरै नाहर सिगुन बेफोरबायदि खौ जोङो मिथिनो मोनो आरो फिथाइ जायो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां गायनानैबो जोङो जोबोद मोजां मोजां रां खामायनो हायो जेरैथु जोंहा गोबां दामनि दाम दाम दामनि बिफां जेरै सिगुन साल बिफां बेफोरबायदिखौ लाल सन्दन बेफोरबायदिखौ गायनानै माने गोबां रां खामायनो हायो आरो नाथाय माने बेफोरबायदि गायनानै बागान खालामनायखौ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरोना जोंनि जायगाफोरावहाय औ आरो जोंहा गोबां ओ रोखोमनि बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बायदिसिना बानायनानै जिउ खुंनानै दं आरोना जेरै जोङो बिफां लाइफां बानायनो थाखाय बिफां लाइफां बानाय होनोब्ला जोंहा न' बानायनो थाखायबो जेरै खोरखि दर्जानि सौकत बानायनो सौखात नांगौ जायो आरो जोङो न' बां बानायनो थाखायबो साथारिं होनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफां नांगौ जायो जोंहा साथारिं बानायनो थाखाय गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ जोङो हाखावनानै थगथा बानायनानै जोङो न' बांफ्राव बाहायो आरो दानि जुगाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर न' नुदों जेरै थिं गैयि न' जेराव सात होनाय बेफोरबायदि साद होनो थाखायबो जोंना माने गोबां थगथाफोरनि नांगौ जायो आरोना थगथाफोरा माने गिदिर गदिरफां लाइांनिफ्राय जोङो हाख खावनानै बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि न' बांफोरनि थिं दोनाय बेफोरबायदियाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेराव जोङो खेमसि बानायनाय थिं दोनो होनाय बेफोरबायदियाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो टेबोल आरांगा बिरेंसि फालें आरो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जिहेथु जेरै होनोब्ला जोङो गोदोनि समाव जोङो उवाल बानायनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो ओ बिफांजोंनो बानायनाय जायो नांगोल आरो गोबां रोखोमनि दंबावो ओ जेरै जोङो थार्ड जि दाग्रा थार बेफोरबायदिखौ जोङो बिफां लाइफांफोरखौनो बानायजोबो आरो ना बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव थौसि बेफोरबायदिखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो दानख'नानै बानायनाय जायोमोन आरोना
बेनि अनगायैबो बिफां लाइफां माने बर'फोरनि बेलायाव बर'फोरनि बेलायावहाय जोङो बिफां लाइफां गायनायनिबो मोनसे सान हिसाबै बानायना बानायनानै लानाय जादों आरोना
औ
जेरै जोङो बा जुनखौ मिथिनाय जायो गोबां बेयाव माने बर'फ्रानो माने बिफां लाइफां गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ जिहेथु जोंहा बिफां लाइफां बिफां गायनायनि सान एबा आबहावा सान होननानै मिथिनाय जायो आ बेवहाय माने गोबां बर' हा हारि एबा माहारि ओ माने बिफां लाइफां गायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जिहेथु जोंना फांसे फांनै ओ सासेयाव ओ माने बेनो फांथाम फांब्रै फांबा बेफोरबायदि गायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरेै जोंहा बिफां लाइफां गायोब्ला जोङो जोंनि थाखायनो मोजां माने ओ जोंहा माने दायो माने गोबां रोखोमनि सोलायबाय जोंहा बिफां लाइफां आ दानफायनायनि बेलायावहाय जेरै जोङो दायो नुनो मोन्दों दुंहावनाय थासारि जोंनि माने एबा दुंहावनाय थासारिया माने बिफां लाइफां गायैनायनि थाखाय माने आ सोमजियो आरो ना गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानबोबाय आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो गायनाया माने खम जेरै होनोब्ला ओ गोलाव गोलाव लामा ओ गारि खारग्रा लामा आरो गारि साइथिं थ्रेनखारग्रा लामा बेफोरबायदिखौ बानायनो थाखाय माने गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों थांनांगौ जायो बेफोरबायदियाव माने गोबां गिदिर गिदिर दंफांफोरा माने दानफाय जानांगौ जायो खहा जायो गोबां गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा बायदिफ्रा सिफाय जानांगौ जायो बेफोरबायदियाव माने जोंहा बिफां लाइफांफोराव गोबां दानफायनांगौ जायो आरो ना ओ बेफोरबायदिनि अनगायैबो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर स्कुल कलेज ओ मेडिकेल बेफोरबायदि बानायनायफ्रावबो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनांगौ जायो आरो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांजोंहाय जों गोबां ओ सोनारनानै थायो ओ जिहेथु जोंहा गोदोनि समावहाय जोङो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौनो गानलाबायनानै थायोमोन आरो बिफां लाइफांनि फिथाइ
औ नंगौथ' आरो नंगौ नंगौ
औ आरो जोंहा बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो मान लाग्रा फोर दङ बेन्दों हारिनि आरो बिदिनो गाहाय जतनि दङ फिसा जादनि दङ बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां ओ रोखोम नि सुंथानानै दङ जेरै बुंनो थां थाङोब्ला जोङो औवा औवायाबोथ' मोनसे बिफां बेनि गेजेर बाहायनाय खौबो जोङो गोबां नुनो मोनो जिहेथु जोंहा सोरगिदिं गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय न' बां बेफोरबायदिखौ जोङो गोदो गोदायनि समाव न' बांफोर औ औवाजोंनो बानायनायखौ बानायनानै थाबोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन औवानि खुन्था न' बांनि खुन्था आरो थिं खानायनिफ्राय थिं दोनायनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो गासिबो माने बिफां लाइफां औवाखौनो बानायनाय जायोमोन आरोना आरो बेनि अनगायैबो औवानि बाहायनाय जेरै ओ जेखाय, खबाय, सान्द्रि, संग्राय खबाय बायदि रोखोम बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जिहेथु जोङो ओ औवानि बाहायनाय बेफोरो मोनसे बिफां आरो ना। बेनि अनगायैबो माने गोबां दंबावो। जोंनि बेलायाव बाहायनायफोरा बिफां लाइफाङानो माने ओ बुहुमाव जोङो गोबां खमखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। जिहेतु जोंहा सुबुं अनजिमायाबो बांदों जिहेतु जोंनि थाखाय माने जायगानि गोनांथि जादों बेफोरनि थाखाय माने जोङो बिफां लाइफां फांखौ दानफैनांगौ जादों आरो ना आ जिहेतु न' बांगो बे थाखाय जोंहा बिफां लाइफां दानफैनांगौ जायो बेफोरबायदियाव माने बिफां लाइफांफ्रा जोबस्रांबोदों आरो सुबुं अनजिमाफ्राबो बांदों आरो जिहेतु जोंहा गोबां रोखोम खोमनि आ‌ बायदि रोखोमनि लामा सामा न' बां गिदिर गिदिर बानायनाय बेफोरबायदिनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफाङा जोबस्रांबोनो हमदों आरो। बेनि अनगायैबो नोंथां, गोबां रोखोमनि जोंहा ओ जेंना जायो बेफ फां लाइफां ओ दानफायोब्ला ओ जोंहा दुंहावनाय थासारि जायो। आरो जोङो आ हां